औ नोंथांङा खोनादोंना?
खोनाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां दायो
औ माइ गायनायनि सायावनो सावरायनो हागोन नामा जोङो औ सावरायजागोन।
औ नोंथां ओ माइखौथ' जेब्ला फोनो गोनां जायो बा गायनो गोनां जायो अब्लाथ' जोंनो गिबियावनो माइ नांगौ नङा होनबा सिगाङावनो दोननाय माइज्लि ना मा होनना बुङो बेखौ?
औ माइज्लि माइ।
औ
बेे माइज्लि माइखौथ' जोङो सोमनानै दोनो आरो हरसे औ फुख्रियाव बेनि उनाव बस्थाफोराव माने सोमनानै दोनो आरो औ माबा बस्था जानांगौ बेबो। बस्थाया ओइ मा फाथोनि बस्थ था औ। औ बे फाथोनि बस्थायायाव सोमनानै दोनो आरो बेनि उनाव जेब्ला बोखांनायनि उनाव गाजा बेरोदां औ गाजा गाजा बेरो ओमफ्राय जेब्ला माबागोन बेखौ दुुब्लि फोथाराव लांनाय जायो। जाय फोथाराव खोथिया फोगोन साननैनि गेजेरावनो नोंथां गाजा बेरो नामा ना सानसे मोनथाय औ सननै सानथामसो। सोमगोन सोमनायनि उनाव गाजा बेरो जेब्ला अब्लाना बै खोथिया थोलियाव लांनाय जायो फोनो थाखाय।
औ। ओ नों
दा आं बेफोरखौ होनोनो थाखाय गिबियावनो फोथारखौथ' हालेवनानै लाग्रोनांगौ नङा हबा औ गोदोथ' सिगाङो मोसौजोंसो हालेवोमोन। दा नांगोलजों औ मोसौ नाथाय आथिखालाव औ नाथाय आथिखालावथ' ट्रेक्टरजोंसो हेवो औ समजों लोगोसे गोबां सोलायनाय फैबाय नालाय बेखायनो आथिखालाव मोसौनि अनगा टेक टरफोरखौ बाहायो आरो खम समनि गेजेरावनो जाहाथे खामानिफोरखौ फोजोबनानै लानो हायो।
औ।
उम बे जेब्ला हाल एवखाङो अब्ला खोथियाखौ फोयो आरोना।
औ बेनि उनाव जेब्ला खोथिया फोखांनानै एसे जौनो थाखाय
माने गायजासिम जानो थाखाय आरो थामजिसो नांगौ जायो। थामजि सानसो औ। थामजि सानसोनि उनावनो बेखौ फुनानै आरोबाव जाय फोथाराव गायगोन बेखौबो आरो मोजाङै हाल एवनानै लाग्रोयो आरो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों बेनि उनाव मै होनानै लायो। मै होनायनि उनाव खोथियाखौ फुखांनानै सानसेसोनि गेजेरावनो माइखौ गायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथां माइखौथ' बांसिनानो दैज्लां बोथोरावसो गायो ओरैनो नोंथांमोननियाव दैज्लां ना मेसें बोथोरावबो गायो? जोंनिथिं मो सेल' आबाद गायनाय जायो दैज्लां बोथोरनि आबाद। माइ आबादा जोंनिथिं दैज्लां बोथोरावल' गायजायो आरो आं दिनि सिम माने गुबुन बोथोराव गायनाय जोंनिथिं नुफेराखै जाय जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो एखे रोखोमैनो आबादखौ खालामनाय जायो। आथिखालाव बांसिनै गावबागाव न'खराव जानो थाखाय जानो थाखायनो गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बांसिन बांसि सिनानो गाव न'खराव जानो थाखायल' गायोबा आसु माइ, माइब्रा माइ, माइब्रा माइफोरखौथ' जोंनो मागो दमासिफोराव फिथा फोर सावनो बा जौ बिदै फोर बानायनो नांथारगौ जायो नालाय अ बेखायनो‌ माइब्रा माइबो गायनाय जायो। जोसा माइ फिथा सावनो थाखायबो माने गायनाय जायो आरो जानो था थाखायल' नङा फिथाफोर बानायनो थाखायबो जोंनि बर' न'खरफ्राथ' जौ सावो नालाय जौ सावनो थाखायबो ओ‌ गुबुन माइ आबाद गायो आरो।
औ ओ नोंथां बे जेब्ला माइ गायखाङोना माइ गायखांनायनि उनाव बे माइयाव रज'नाय हाग्राफोरखौ फुनानै होयो‌ ना होआ?
जोंनिथिंथ' फुयो ओमफाय बांसिनानो मुलिबो सारो।
औ ओरैनो नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं माइ गायनायाव ओरैनो माइखौ माबादि जोथोन लायो?
जोंनिथिंथ' माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला दैफोरा मालाबा समाव रानलाङो अब्ला बै रानलां नाय रानलाङोब्ला माइफोरा माबानो हमो ना माइफोराबो थैलांनो हमो ओंखायनो जाहाथे एसेबाबो दै थायो बेखायनो अ अखा हायाब्ला दै मोनाब्ला खाथि खालानि थानाय दैसाफोरनिफ्राय सारनाय जायो आरो सारनानै बै फोथारसिम दैथायहरो। ओमफ्राय माइया जाहाथे एम्फौफोर नाङा एम्फौफोर हमा बेनि था खाय माइनि मुलिफोर बाहायो। बिदिनो जो थोन लानाय जायो आरो जों।
औ नोंथां बे जेब्ला माइआव एम्फौ अरोना
औ बे एम्फौ अरोब्ला जोंना बर'फोरा गोबां मिथिंगायारि नेमखान्थि बाहायो आरो औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथियो नामा? गोबां मि मिथिंगायारि मुलिफोर बाहायो होनोब्लाथ' गोदोसो बाहायोमोन। दा आथिखालाव बै रास सायनारि बायनानै मोननाय मुलिफोरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिथिं मा बाहायो?
अ नोंथां जोंनिथिंथ' जेब्ला माइ बिलाइयाव एम्फौ जायोना
औ
अब्लानिया माने बे नारें जुमब्रा होनना बुङो
अ बेनि बिगुरखौ गोबा गोबा हानानै आरो औ दैयाव गारनानै दोनो ओ बेबादिनो निम बिलाइफोरखौबो
थुनानै दोनो आरो बेनि अनगायैबो बे हांख ख्राय दोङोना
औ औ खांख्राइनि बाख्लि औ औ
औ बेखौ बोखानानै गनजों थुनानै दोनो आरो माइनि एसे गोजौ खालामनानै।
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोंनिथिंबो गोदो बिदि नुयोमोन आरो आं जेब्ला उन्दै उन्दैमोन दा एसे सम जाबाय माने जि जिबा बोसोरसो सिगां नुयोमोन आरो आं। दायो बेफोरबायदि नेमखौ नुनो थांला आथिखालाव।
माइआव माबा मोनसे होनांगौब्ला माबा मोनसे बेराम बेर जादोंब्ला माइनि जोथोन लानांगौब्ला बै गलाफ्राव बायनानै मोननाय रासायनारि मुवाखौसो आं बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथां आथिखालावथ' बेखौनो बांसिनानो बाहायो।
औ जायगा लायै जायगा दासिमबो बै ओ नोंथां बुंनाय बायदि उम मिथिंगायारि मुलिफोरखौ बाहायो जानांगौ। नाथाय दा आं बेफोर बाहायनायखौ जोबोद खम, खम माने नुलासै होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो। औ नोंथां बेनि अनगायैबो नोंथां बे जेब्ला माइआव एम्फौ जायोना बेजोंनो सोमोन्दो थानाय जोंना बर'फोरनि बा गुबुन हारिफोराबो बाय अकमिया होनना बुङो जायखौ बिसोरबोथ' मोनसे फुजा होयो जायखौ काति गासाफोराबो बुङो। जोंनाबोथ' होयो। कातिगासा फोरबो बे कातिगासा फोरबोआवबो थालिर नि-नि फस्लाखौ औ जिरनानै आरो बेनिफ्राय बेवहाय थाव गुबै होनानै आरो औ
बेनिफ्राय खुन्दुं गुफुराव जेखौ मा होनना बुङो बे आव-आवा खुन्दुं ना मा बुङो? औ बेखौ होनानै आलारि बाथि सावो आरो मोनाबिलि समाव अब्लानिया माने एम्फौफोरा फैनानै बेयाव थायो आरो।
औ
नोंथांमोननियाव औ
काति गासा फोरबोखौ बेनि थाखायनो उम फालियो होननानै फोथायबोदों आरो जोंबो इदिनो मिथिबोदों आरो जाहाथे ओ बायदिसिना माइखौ एम्फौ एनलाया जायो। थ' बैफोर एम्फौ एनलाया बै जोंबाय थानाय आरियाव गोग्लैनानै जाहाथे थैफैयो बेनि थाखायनो बे फोरबोखौ होयो। फुजाखौ होयो होननानै जोंनिथिंजाय थालिर गस्लाखौथ' आं होनाय नु राखै बै माबाखौसो होनाय नुदों आं थाइगिर थाइगिर फिथाइनि बिखंखौ गन उम एसे जंफार सैनानै बै जंफारावनो थुनानै खावसेथिं बेखौ थुबाय, खावसेथिं हायाव थुनानै। बै आलारि बाथिखौ फोजोंनाय। आं फोथाराव नुदों आरो।
औ।
बेजों लोगोसेनो उम भुत गाज्रि प्रसादबो होनानै मोदायखौ फुजिबोदों। जाहाथे इसोरा मोजाङै-मोजां लाखियो आबादखौ। उम। कातिगासाखौथ' जोंनि हारियाल' नङा गुबुन हारिफ्राबो फालियो।
औ।
दा नोंथां नोंथांमोननि थिं माइब्रा माइ गायोना गाया?
ओ जोंनिथिं नोंथां माइब्रा माइ गायो नाथाय जोबोद खम न'खरफोरानो बांसिनै गायो आरो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो जाबाय। माने गावनि आन्थाल होननाय बायदि आरो गावनिल होननाय बायदि जाबाय आरो। माने नांगौ बायदि मोनलास बे आरो। आथिखालाव बयबो बायनानै जाग जाग्रा जाबाय नालाय बेखायनो।
औ।
नोंथां बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो लाखिनो हसिगोन नामा? औ दे होमबा नोंथां।